औ
औ मा खालामगासिनो दं
आङो ओरैनो दंथयो दा
अ ओं माने आं नोंजों इदिनो माखासे जोंनि ओनसोलफोराव मावनाय आबाद नोंसिनि ओनसोलफ्राव माबायदि आबाद मावो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
अह सावराय औ सावराय जागोन दे
अह जेनेबा नोंसि नि ओनसोलखै दा मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो?
जोंनिथिंथ दा बोरि ओनसोल नालाय ओ माइफोरखौ बारा एथबां बेबायदि गायजाया ओमफाय बांसिनानो मोइ मैगंफोरसो गायनाय जायो आरो जेरै जिंखा पथल बहल खांखिलर बेफोरखौसो बांसिन मावनाय जायो दा।
अह
माइफोरखौ गायो खायफाया माने दै दैमाफोरबो गैया नालाय सलारजों ओ इदिनो खायफा खायफा गायो दा।
औ जोंनिखेबो बेबायदिनो माने जोंनि ओ बोरि ओनसोल जोंनिखैबो गोरान खेथिखौ बांसिन मावो खायफाया ओ गायग्रा हा गोनां जि जि जायगायाव दलहा हा बेफोराव गायो ओ गोरानखि थियाव जोंनिखैबो बि दिनो पथल जिंखा खांखिलर केरेला लेस्रि बेफोरखौ मावनाय जायो आरो
अह
औ
एखेआनो होनबा?
औ दा ओम नोंस्रा माबाफोर आबादफोर मावदों नामा गोरान खेथिनि
दाथ' मावनाया जिंखाल'सो मावथ'दों आमफाय ओह खांखिलर एसे दं। पथल एसे दं आमफाय लेस्रा एसे दङ।
अह ओह खांखिलर आबादखौ माबोरै मावो बेनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा एसेसो
ओउ हागोन इसे खांखिलरखौथ' सिगां समाव नांगोलजोंनो हालेवोमोन दा आमफाय ओह टेक्टरजों हालेवनाय जायो आरो ओह बिदिनो टेक्टरजों हालौ ग्रोबाय आमफाय खांखिलर बेदरखौ बेदर द बेदर थाङोना खांखिलरना
ओउ माने ओह बेलेग आबादफोर बायदि जोंहा बेखौ ओह बेगर बा फुलि बेफोर खौ जोङो गायनाय जाया आरो ना?
ओहो बे बेदरखो बेदरजों सो गायनाय
अह औ
ओह बेदर बिदिनो गायबाय आमफाय ओह माने बुरजा हा थाबाथ' बुरजा मावबाय आमफाय ओरैनो खायसेया इसे मावो आरो आमफाय जोंहा माने एसे बांद्राय बुरजाबो गायाखै आमफाय एसे बिगासेसो जागोन आरो
अह ओरैनो जेनेबा खांखिल'खौ ओह बेदरखौ गायना दोननायनिफ्राय बेसेबांसो गोबावनि उनावहाय जोङो फिथाइ फाननो मोननाय जाहैयो?
ओह दा बोरि ओनसोल नालाय ओह बिदिनो मास मोन से मोननै बेफोरबायदि लायो आरो
औ खांखिलर आबादनि थाखायबोथ' जोंहा ओ दैनि गोनांथि जायोना?
औ।
ओं।
बांद्राय माने जोंना दा बांद्राय हासारफ्राबो सि सिगां समावथ' गोबोर हासारफोरखौ होनाय जायोमोन। दा बि फोरजोंनो ओ मा ओ रां रां आरजिनाय जायो नालाय दा। माने बि फालांगि खालामनाय जायो बेखायनो दा माखासे रासायनारि हासारफोरबो होनाय जायो आरो दा।
औ।
माने बिनि दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय।
औ।
ओ जोंहा मा होनो अर्गानिक हासारजों लोगोसे जोङो मा होनो रासायनारि हासारखौबो बाहायफायो आरोना।
औ दा माने दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय आरो। माने जोंनो रां आरजिनांगौ जायो नालाय।
औ।
बेनिखायनो।
ओम ओरैनोबाथ' दा जेनेबा ओम बे मैगंनि नि ओ बेसेनफोरा जेनेबा हाथाय गलाफोराव मा बायदियै जानानै दं?
दा सेरसेयाव बिदिनो ओ फिफ्टि सिक्सटि बिदिसो थाङो आरो दा। माने बांद्राय दिहुननायबो गैया नालाय। ओ आरो एबार बे बारावथ' अखायाबो बांसिना। बेखायनो ओरै माबा ओ खोला ओनसोल ओरै दलहा ओनसोलफ्राव मैगंफ्रा बांसिन अखाजों थैनो नागिरो आरो। बेखायनो ओजों जोंनि नैबे बोरि ओनसोलफ्राव गायनायफ्रा एसे दाम थाङो
औ। जोङो बे आबादखौथ' मा होनो सिगाङो बयनिबो सिगां दरुननो हायोबा एसे मुलाम्फाखौ मोनोना। ओ जोंहा सिगां दिरुननो हायो बाथ'ओ-ओ जोङो बेखौ केजियाव ओ सेजौ फोरनि फाननोनो हायोना सेजौ जिबा सेजौ आरो सेजौ बाजि गाहाम सिबाङाव जोङो फानदों होननानै जोङो खोनादों आ
औ जिस सेनो थाब दिहुनो हायो बिदिनो मोजां जायो आरो बिसोरो माने
उनावब्लाथाय जोंहा मा होनो बे मैगंनि दिहुनायाबो बांबाय गोबां नो बिनि थाखायनो जोंङा दाम फोरा एसे खमायलाङो आरो ने
लासैनो बिदिनो उनफ्राव लासैनो खमायलाङो आरो । एसेनो अखा एसेनो दामफ्रा बारायो मै
औ दाथ' माने दैज्लां बोथोर नालाय खोला ओन जोंहा दलहा जायगाफ्राव ओ आबाद मावनायाव आबादफोरा जुदि अखानि दैजों दैबानाफोरजों लोमनानै ओ आबादफ्रा गाज्रि जायोब्ला जोंनि बोरि ओनसोल बे फोराव जिखुनु मैगं बेफोरोखौ जोङो दिहुननो हायोब्ला जोंहा एसे ओ मा होनो दामाव फानहैफिननो मोननाय जाहैयो आरो
औ । दा जोंनि ओनसोलफ्राव बांसिन बिदि मैगं थाइगंजोंनो दा न'खरफोरखौ दै ओ दैदेनलांनांगौ जायो आरो । जायफ्रा हा बुरजा थायो बेफोरो बुरजा बुरजा मावो । आ ओमफ्राय जा फोरा बिदिनो खायफाया ओरैनो न'खरनि खरस दिहुनो थाखाय ओरैनो एसे एसेल' मावनाय जायो आरो ।
औ मोजाङानो जोंहा ओ आबाद खौ मावनांगौ गावनि न'खरखौ सोलिलांनो थाखाय माने जोंना बांसिनानो ओ न'खरफोरा माने साख्रि ओ सरकारि साख्रि मावनाय न नङा नालाय ना बेनिखायनो जोंङो आबाद मावनानै गाव गावबाागावनि न'खरखौ सोलिलांनांगौ जायो औ
जेसेनो बुरजा गायनो हायो एसेनो खामानियाव होनाय जायो आरो ।
औ
नोंस्रालाय दा मा मावो?
जोंनिखैबो दा बेबाय बिदिनो गोरान खेथि मावनानैनो जों दङ बिदिनो गोबाङानो दासान्दि जोंनि ओनसोलावथ' बे खांखिलुर आबादखौनो मावदों। आरो बेजों लोगोसे ओ ओ मा होनो जिंखा दं। आरो मा होनो ओ उम मा होनो गोखा फिथाइ केरेला होनो जोङो बे आरो लेस थि। भिन्दि बेफोर माखासे मैगंफोरखौ दा सान्दि जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुयो आरो।
औ जोंनिखै दा बांसि सिन जिंखाखौ मावनाय नुदों आङो। जिंखा माने जिंकियाव गोबां बांद्राय खस्थ जाया। फांखिलारखौ सिगाङाव बां सिन मावोमोन नाथाय थांखिलाराव एसे खस्थ बांसिन माने बिबार खानानै फोननाय मानायबो जायोना।
अ माबामोनसे एफोरबायदि ओ खांखि लर आबाद मावनायाव माबा मोनसे नेमफोरबो दङ नामा?
औ दङ माने बिबारखौ जोला जोलाबो थायो माने जोलानि बिबारखौ औ। खौनो खोमसि सोराङियावनो खानानै दोनग्रोनांगौ आरो माने एम-एम्फौफोर बायदिसिना बानानै जेनेबा बिनि माखासे हायना गुनद्रा बेफोरखौ ओ जाहाथे माबानो बानानै लांनो हाया आरो बेनि ओंखायनो फुङावनो सोरांनायनि सिगांनो खानानै दोनग्रो खायो। बिनि उनाव जेब्ला ओ बिदिनो सोरांबाय होनबा होनब्लानिया बे जोला बिबारखौ जो जो बिबाराव फोननानै होयो आरो। होमबानिया जेब्ला बिदि खालामो होनबब्ला फिथाइआ मोजांबो मोजां जायो आरो।
अ माने ओ बे जोला बिबारखौ ओ जोनि जोंहा माबायाव फिथाइ एबा बिबाराव फुनना होयोब्ला फिथाइया मोजां जायो आरो ना?
मोजां जायो। बांद्राय गाज्रि जाया।
अ आबाद मावनायावबो होनबा ओ खांखिलर आबादावबो माखासे नेमफोर दं आरो।
औ खांखि किलराव नेम दं बिनिखायनो बिदि एसे खस खस्थआ बांसिन नालाय बिनिया ओंखायनो जोंनिया दा बांसिन जिंखा आबादखौसो मावनाय नुयो आरो
औ आरो जोंहा बे किलराव जोंहा गोबां बिलाइफोर थायो बेफोरखौबो सम सम
औ सम सम खाना होनांगौ बिलाइ बोराइ फोरखौ आरो ओम नाय बाय थानांगौ बिजौ बारायनाय बारायै बिबार बारनाय बारै बेफोरखौ नायै नायै ओ मुलि हासारफोर होनांगौ जायो आरो नङाबा गाज्रि जालाङो सम होनो हानांगौ आबादावबो बेेसेनो सम होनो हायो दिनो
जोङो आबादखौ मोजाङै दिहुननो हायो ना
औ आबाद खौ अननो रोंबा माने आबादाबो अनफिनो होननाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय जेनेबा दाथ' नोङो नोंसिनि ओनसोलखै ओ जिंखा आबाद मावदों होनना बुंदों बे जिंखा आबादखौलाय मा- बोरै मावनाय जायो
जिंखायाथ बिदिनो बांद्राय खस्थ जाया फार्स्टआवनो बेगरफोरखौ ओ बेगरखौ जावैनानै लाग्रोनांगौ आरो माने फा दै सोमनानै माने बिदिनो प्लास्टिक माबा जायखिजाया बिदि माबाफ्राव जावैनानै लाग्रयो आरो ओमफ्राय जेब्ला एसे गोजौ गोजौ जायो होमब्लानिया ओ गायदो गायबानो मालाय लासैनो आराम ओ देरबोबाय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो मास मोनसेसो खायसेया मास मोनसे लाद्राया खायसेया मास मोनसे एसे बारा लायो बिदिनो
अ
होमबानिया फिथाइ मोनलाङो आरो।
अ दे होमबाथ' जोङो दा ओ आबादनि सोमोन्दै एसे ओ रायलायबाय होमबा जोङो उननि समाव माखासे फोर खोथाखौ रायलायनोसै नामा? औ दे होमबा।
औ दे।